हेलौ
हेल'
औ हेल' खोनादोंना
खोनादों
अ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो जासिहरनाय थाबाय
औ दा नोंथांजों आं रायलायनो आखायाव लादों माने ओ लाइमोनफोरनि बारै
लाइमोन बैसोनि बागै न'
औ लायमोन बैसोनि बागै
लाइमोन बैसो बुङोब्लाथ' बियो जोंनि ओ जिउआवहाय ओ बेबायदिनो देरफुनाय सम एबा माबा मोनसे गोदान मोनसे सोलोंनायनि सम बेबायदि होननानै बुंजायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे लाइमोन बैसोआवनो गोबां बेबायदि बारहुंखा फोरबो फैनायखौ नुयो गोब्राब बेबायदि ओ सैसोनायफोरखौ नुयो लाइमोन मानोना बुङोब्ला लाइमोन गोसोआवनो जिखिनि मावनो गोनां खामानि थाखायो बेखौ लाइमोन बैसोआवनो बांसिन मावनो हायो होननानै आं सानो मानो होनोब्ला लाइमोन बैसोआनो ओ जोंनि बे देहायावबो बोलो थासिननाय बेबायदि ओ बैसो जायो आरो जोंनि बे माइन्द ब्रेनफोराबो जोबोद एक्टिभ जायो लाइमोन बैसोआवहाय ओ लाइमोन लाइमोन बुङोब्ला ओ जोङो मिथिनो मोनो लाइमोन बै गोसोआ जोंनि बे माहारियाव लाइमोन लाइमोनफोरखौहाय बेबायदि गोबां बेबायदि ओ जौगासारनायखौ नुनो थांदों नुनो मोन दो ओ बेबायदि बर' हारियावबो गोबां बेबायदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोरा बेबायदिनो फरायनानै गेदेर गोलाव जानो हादों आरो गावनि जिउआवहाय बेबायदि देरहासार
औ
नोंथाङा बे लाइमोन बैसोनि बागै माबाफोर गुवारै फोरमायनो हाबावगोन नामा
हागोन नोंथाङा दि आंखौ लाइमोन बैसोनि बागै ओ बुंथिनो होदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आ दं बेखनो बुंनो सा सानदों ओ नंगौ नोंथांनि गासै बुंनायफोराबो गासिबो नं नंगौ लाइमोन बैसोफोराव जिखि स्नि नोंथाङा बुंदों बे गासिबो सैथो गोजा ओ दा आं बेखौनो बुंनो सान सानदों जे लाइमोन बैसो बे लाइमोन बैसोआवनो जों गासैबो सोलोंथाइ ओ गावनि ओ गियान गावनि आखल आखु गासैखौबो दाना लानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां बुंनाया
ओ जोंहा गिबियावनो जेनेबा लाइमोन बैसो समाव जोंहा सोलोंथाइ लानाय सम बे सोलों ओ सोलोंथाइ लानाय समाव जुदि नोंथाङा सोलोंथाइ ओ लाया बालासिनो ओ बेलेग जुदि माबायाव थाङोब्ला बे नोंनि थाखाय ओ उनाव मोनसे बिबसत उन दाहा गोग्लैहैयो बिनि थाखाय जों सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन जोङो लाइमोन बैसो थि समाव ओमफ्राय जोङो ओ गोबां माने लाइमोन बैसो समावनो जों गियान गियानबो लानो हानांगोन बे समाव ओ गियान आखल आखु खौ गासिबो ओ बे समाव जोङो जुदि गावनि बेसेन गोसा समखौ जोङो ओरैनो जुदि थांगार होआबालासिनो जों गासिबो बे समावनो जुदि सोलोंथाइखौ लानो हा हायाब्ला ओ लालांनो हायाब्ला जों उन समाव फैनाय फैनाय जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोरखौ जों ओ माने जों जेबो माने फोरोंनो गियान हैनो हानाय नङा ओ बेनिखायनो नोंथाङा गिबियावनो माने गिबियावनो मानो नों नोंथाङा बेखौ ओ ओ मिथिना लाग्रोनांगोन आरो रोंग्रोना लाग्रोनांगोन बेखाय बिनि उनावसो नोंथाङा माने ओ उन जोलैनि मानसिफोरखौ माने गथ' गथ' ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नोंथाङाबो माने ओ सोलों थाय हैनो हागोन आरो
नोंगौ नों नोंथां बुंनाय खोथाफोरा थारैनो सैथो आरो नोंगौ लाइमोन बै सो आनो जोंनि बे जिउ आवहा बेबायदि मोजां आखु आरो सोलोंथाइफोरखौ लानायनि सम नाथ थाय दानि मुगायाव बेबायदिनो गो बां लाइमोनफोरखौ नुनो थाङो लाइ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा गाज्रि ओ लामाथिंजाय बेबायदि आगान सुरलांगासिनो दं जेरै जों बेबायदि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनो थाङो जाया जाया ओ जौ लोंनानै बा द्रागस फोर लानानै बेबायदि सोफनाय ओन जे निसा गोनां बुस्थु लानानै गोदोसोनानै दं बेखौ जोङो नुनो थाङो आरो बेबायदि लाइमोन बैसोआवनो जुदि जोङो जोंनि बे गाज्रि आ गाज्रि हुदाफोरखौहाय सुथ्रायनानै लानो हायाब्ला इयुनाव बियो जोंनि थाखैय जोबोद गोबां बेबायदि खहा जानो हागौ मानोना इयुननि जोलैयाबो बेफोरखौ बिसोर खौ नुनानै बेबायदि सोलोंलांनो हागौ बेनि खायनो आं सानो जेसां हायो लाइमोन बैसोआवनो बेबायदि ड्रागस लानाय लोंनाय जानायफोरखौ गारनानै दस मोजां फारसे लामाथिं मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजाङै बेबायदि जिउआव आवगायलांबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि इयुननि जोलैयाबो जाहाथे बे लाइमोनफोरखौ नायनानै मोजां मोजां सोलोङो जाहाथे गाज्रिखौ सोलोङा गाज्रि लामाथिंजाय आवगायलाङा बेनिखायनो आं सानो लाइमोन बैसोआव जेसां हायो जों गावखौनो दबथायनानै लानांगौ हमथानानै लानांगौ मानो होन नोब्ला लाइमोन बैसोआव बेबायदि गोबां आनजादफोर फैयो जेरै ओ लुबैनाय बांसिन थायो ओ बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोदान गोदान मुवा बेबायदिनो निसा बुस्थु बेबायदि ट्राय खालामनाय खनसे बेबायदि लानाय नायनाय बेबायदि लुबैनायफोर थायो बेफोरखौ लाइमोन बैसोआव गावनि जिउआवहाय बेबायदि दबथायनो हाब्लासो जोङो इयुनावहाय ओ मोजां फारसे थांनो हागोन आरो बेबायदिनो गावनि इयुन जोलैनि आगै बा फंबाय बिनानावमोनखौहाय बेबायदि मोजां बाथ्रा सोलो फोरोंलांनो हागोन बेनिखायनो आं सानो लाइमोन बैसोआवनो जों जेसेबां हायो गावखौ दबथायना लाखि नां गौ आरो मोजांनि फारसे लामाथिंजाय मोजां लामाथिंजाय आगान सुरलांनांगौ नोंथाङा आरो माबा फोर बुंबावनो सानदों ना
औ आं बेखौनो बुंनो सानदों माने जों दा लाइमोन बैसोनि बागै सावरायदों नङा होमबा ओ बेनि गेजेराव नोंथाङाबो आंनो गोबां फोरमायहरबाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ नंगौ जोङो माने गावनि बेसेन गोसा बे लाइमोन बैसो समखौ जोङो माने नांगौआव जोङो ओ बाहायाबालासिनो जोङो जि जिथु बांसिन गाज्रि लामायाव दा इन्टारनेट जुग बायदिसिना ओंखारदों नालाय बेफोरावसो जों बांसिन माने समखौ थांनो होगासिनो दङ ओ मबाइल बायदिसिना गासिबो बेफोरावसो जों माने बांसिन गोनांथि बायदि खालामनानै लागासिनो दङ जोंहा बांसिन गोनांथियानो जादों सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ जोंहा दोनथ'नानै बाय ओ बायदि गाज्रि जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरावसो जोंहा माने बांसिनानो गफ फबना थानायखौ नुनो मोनदों ओ बिनिखायनो आं दा बेखौ सानो ओ दा जोंनि लाइमोन बैसो समाव ओ सोलोंथाइनि अनगा ओ आरो माबा मोनसे राहा दंबावो नामा बिनि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायहरनो हागोन ना
सोलोंथाइनि अनगा बेबायदि गोबां राहा बुंनो थाङोब्ला गोबां लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो ओ फोर फरायनायखौहाय बेबायदि ससेयावनो दोनथ'नानै बेबायदि ओ गुलाय गुजाय आदां गादां बेबायदि जाना थानाय खौ नुनो मोनदों जेबो राहा लामा गैयै बेबायदि फरायनायखौ गेजेर ससेयावनो दोननानै ओ मा खालामगोन मा थागोन गोदाव सो बेयाव बेबायदि थानायफोरखौ खौ नुनो मोनदों ओ आङो बेखौनो सानो दि ओ जुदि नोंगौ फरायनायखौ गेजेराव गारब्लाबो लाइमोन बैसोआव गोबां बेबायदिनो खालामनानै जिउ खुंनो हायो जेरै गोबां बेबायदिनो आखाइनि खामानिफोरखौ सोलोंनो हायो जेरै जाबाय ओ सिख्लाफोरा बेबायदिनो टेलारिंफोराव थांनो हायो बेबायदिनो गोबां टेलारिं आरो बुंनो थाङोब्ला जि दानाय बेफोर खामानिफोरावबो थांनो हायो आरो हौवासा फिसाफोरखौहाय बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबां दङ जेरैहाय बिजनेस खालामनाय फरायनायखौ गारथ'नानैब्लाबो बिजनेस खालामनो हायो दानि मुगायावथ' बिज बिजनेस बुं बुङोब्ला एसे एनै खोथा थाखा रां फैसानि नङा नाथाय गोबां बेबायदिनो बिज बिजनेस खालामनानै गोबां रां थाख थाखा फैसा खामायनो हादों दानि मुगायाव बेनिखायनो आं सानो फरायनायखौ जुदिबो ससेयावनो गारबायब्लाबो बिथांमोना लाइमोन बैसोआवहाय जि गोहो बोलो दङ गोहो बोलो थासान्दियावनो बा गुबुन खामानिफोरावहाय गोसो होनांगौ जेरै आं बुंनाय बायदिनो बिजनेस बा गुबुन मोनसे राहा लामा जायखौ ओ मावनानै गावनि नांगौफोरखौ सुफुं सुफुंनो हायो गावनि लुबैनायफोरखौहाय सुफुंनो हायो बेजों लोगोसे ओ गावनि न'खरखौबो बेबायदि बि नायनो हानाय जायो गावनि न'खरखौ सामलायनो हानाय ओ सामलायनो हानाय बेबायदि जायो एफा बेबायदिनो बुरजा रां थाखा फैसा होननानै बि नङाब्लाबो गावनि फारसे जि हायो गावआ जेसेखि खामायनो हायो बिसबांखो एसे एनै होनानैब्लाबो न'आव न'खराव जि ओ मदद होनो हानाय बायदि ओ खालामनानै गावनि जिउखौहाय मोजां खालामनो हायो होननानै आं सानो ओ बेनिखायनो दानि मुगायावथ' बेबायदि थ नुनो थांला बेबायदिनो ससेयावनो बेबायदि लेखा फरा गारनाय नाथाय अ अ थेवब्लाबो गामि गंफोर नाव गोबां बेबायदिनो दङ जायफोरा गेजे जेरावनो लेखा फरा बेबायदि गारनानै गोदाव सोराव जानानै दङ आरो बेबायदिनो गोदाव सोराव जालाबायनानै लाइमोन बैसोआवनो ओ बेबायदि गाज्रि लामाथिंजाय आवगायलांनाय बेनि थाखाय आं सानो जेसेखि हाया मानो फरायनायखौ गारथ'बायब्लाबो गुबुन मोनसे मोजां खामानियावहाय जे जे खामानिजों बिथांमोनहा मुलाम्फा जागोन बे खामानियाव हाय बिथांमोना गोसो होयोब्ला आं मोजां जागोन होननानै सानो
औ नंगौ ओ गासैबो मोन साफ्रोमबो नोंथांनि बुंनायफोरा सैथो गोजा आरो गनाय गनायना लाथाव थाव गासिबो माने बे नोंथांनि बुंनायफोरखौ आं मोज मोजां मोनदों ओ बेनिखायनो नोंथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो हा
औ आंबो नोंथांजों दिनै ओ आंबो नोंथांजों दिनैयै बे लाइमोन बैसो नि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बेबायदिनो जोबोद सोलोंनो हाबाय आंबो नोंथांनिफ्राय
औ बिदिब्ला जोंनि बे लाइमोन बैसोनि बागै सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'लायनायखौ आं सानबाय
औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय गोजोनथों औ